औ हेल'
ओं नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों आङो
जोंहा दिनैनि सावरायनाया जागोन हबा हा गुबुंनायनि थाखाय ना
औ औ
उ हा हा ओ हा गुबुं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे हाया माब्रै गुबुङो
अ हा हा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो बेखौनो मोनथियोदि जाहाथे बे जोंनि जों जे जोंनि बे बुहुम बे बुहुमनि बिखायाव थानाय हा बे हायाव जाहाथे ओ मैला मैथा जाबोर जथोर आरो माऊ माखासे ओ आबादारिफोरा आबाद मावनायाव रासायनारि हासार बाहायनाय
उ
आरो माखासे प्लास्टिक बायदिसिना जाबोर जाथोर गारनायनि जाहोनाव जोंना हाया गुबुंनाया बांसिन चान्स थायो होननानै आङो मिथियो आरो दा नोंनि मिथिनायाव बा हा गुबुंनाय मा बायदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
आंनि मिथिनायावबो बिदिनोसै आ दानि मुगाया जोंना ओरैबायदि दि आधुनिक जुग जाहैबाय नालाय गोनोखो गो ओ गोनो थाखोआरि मुगा दाउ मेयाव माने गोबां जोंना हाया माने गुबुङो आरो बै ओ मालाबा जोङो आबाद मावनायनि थाखाय हासार होनांगौ एम्फौ थैनायनि हासार बा हाग्रा थैनायनि हासार आरो बेराफारसे फारसेथिं जोंहा जाय जायगायावहाय आं खल खारखानाफोर थायो बेयावहाय बैनि ओंखारनाय ओ मा होनगोन बेखौ ओंखार नाय मैलाफोरा जोंनि माखासे दैफोरजों बोहैफानानै हायाव बोहैफानाय जायो। बेफोरजों जोङो माने हाया गुबुंले जाहैयो आरो दा नोंथाङा हा गुबुं नायखौ रैखा खालामनो बाला मा मा रैखाथि खालाम
औ।
एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिब्ला आङो खोनादोंना नोंथाङा। हेल'!
खोनादों। ओं।
बिदिब्ला, औ बिदिब्ला आं औ बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै, हा गुनायखौ माबोरै रैखा खालामो‌। नोंथांनि सोंथि बायदियै जोङो हा गुबुंनायखौ होबथानोब्ला जोङो गिबियावनो साफ्रोमबो बयबो सांग्रांथि जा जानांगोन आरो।
गिबियावनो जोङो हाफोराव जानला मोना प्लास जे माखासे जाग्रा मुवा आरिफोरनि प्लाटिक पेकेट फोरखौ जोङो हा सिं हा हायाव जानला मोनला गारनानै दोनलाबायनो नाङा। बेफोरखौ गारला बाययनानै दोनोब्ला, जोंना हाया माखासे गाज्रि एबा गेसाव गोफोन जालांनो हमो आरो। बेखायनो जोङो बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला हायाव गारनो नाङा। ओ एसे एसे जमा खालामनानै जोङो प्लास्टिकफोरखौ सावथुमनांगौ। अब्ला हायाव जानला मोनला गारनायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो आरो हाया गुबुं फ्राय एसे रैखाथि मोनगोन। आरो दहाय नोंथाङा जे बुंलांदों, खरखा खालारनिफ्राय गबोनाय माखासे मैला जाबोर जाथोर बेफोरजों बोहैबोनानै हाया गुबुङो। नोंगौ बियो सैथो। बेनिफ्रायबो जोङो हाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो ओ माखासे खल खानायाव बाहायनाय जाबोर जाथोर मैला मै था बेफोरखौ जोङो जेराव मेराव जोंनि बे हानि बिखायाव बोहैलाहोनो बख गारला हरनो नाङा आरो जोङो, मोनसे कलकारखानाया सांग्रांथि थानांगोन आरो। जाहाथे बे कलकारखानानिफ्राय गनाय माखासे जाबोर जाथोर मैलाफोरखौ बबेबा मोनसे दोनग्रा जायगा एबा हाखरफोर एसे बानायनानै जोङो बेयाव बे मैला मैथा ओ गलां होनांगोन आरो, अब्ला जोंनि हानि माखासे गुबुं हाया गुबुंनायनिफ्राय एसे रैखाथि मोनगोन होननानै आं सानो आरो। आरो बेनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि बे गोनोखोआरि मुगायाव आबादारिफोरा माखासे रासायनारि हासार फोर बाहायो बेजों जोंनि हाया थो थैलांनो हमो, सेवलांनो हमो, गुबुंनो हमो, बेनिफ्रायबो जोङो सांग्रांथि एसे जानांगोन आरो। जोङो हायाव जानला मोनला रासाय नारि हासार बेफोरखौ जोङो बाय नाया खम खालामनांगोन नांगोन आरो जोङो जोंहा रासायनारि हासार नि अनगायै गोबां ओ गोबोरखि हासार ओ माखासे खानस्रिफोरजों बानायनाय बार्मि कम्पस्ट बिलाइ गेसाव गोफनजों बानायनाय हासार बेफोरखौ जोङो बाहायनानैबाबो जोङो आबादारि आबादफोरखौ मावनो हायो आरो बिनिखायनो बै आबादारिफोरा हा गुबुंनायफोरखौ साननानै ओ एसे मावनांगोन आरो जे बे आबाद मावनायाव ओ रासायनारि हासार बे हासारखौ बाहायालासेनो जोंहानो माखासे माखासे अर्गानिक हासार जेरै गोबोरखि हासार ओ बिलाइ गेसाव गोफोन सेवनानैजों बानायनाय हासार आरो खानस्रिजों बानायनाय हासार बान मि खन बेफोरखौ बाहायनानैबाबो जोङो आबाद मावनो हायो बेखायनो बे आबादारिफोरा रासायनारि हासारखौ बाहायालासिनो बेफोर माखासे अर्गानिक हासारखौ बाहायनानै ओ आबादखौ मावो अब्ला जोंनि बे हा थैनाय एबा हा गुबुंनाय बेफोरो बेफोरनिफ्राय जोङो नो एसेबाबो रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा मोनथिबावगौ नामा दि हा गुबुंनायखौ जोङो रैखाथि खालामनोब्ला माबोरै एबा माबोरै खालामोब्ला साबसिन जाबावगोन नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओं हागोन मा नोंथाङा ओ माखासेखौ नोंथाङानो बुंनांखाबाय
औ औ
माखासेफ्रा जोंना माने बे हासारनि खोथायावबो नोंथाङा बुंखाबाय आरो आं सानो जे जोंनाव ओ जोंनि ओनसोलफोराव समाव जोङो माब्लाबा मा होनगोन बिफां लाइफां गायनानैबो जोङो हा गुबुंनायखौ रैखा खालामनो हागौ खालामनो हायो आरो जों जोंना नोंथाङाबो बुंखाबाय जे गोबां जोङो अर्गेनिक हासार बानायनानै नानै जेरैहाय जोंना दंखायो जोंनि न'खर न'खरावनो खानाय हिसाबै गोबासार बा आ एसे एखौ फोरमायबावनो नाजादोंदि अर्गे हासाराबो जोंहा। बिलाइफोरबो जायोना बिलाइफोरखौ माने दोन थुमनानै सेवहोनानै बेफोरखौ एसे सारलाना होबा साबसिन जायो आरो बे हा गुबुंनायनि गुबुंनायाबो जोंना एसे ओ रैखा जागोन हायाबो बेराफारसेनिफ्राय आरो ओरैजाय ओ गोदोहायथ' जेन मैगं थाइगं जोंनि आबै आबौमोनहा जेब्ला गायो अब्ला मैगं थाइगं फफ्राव जोंना एमफौ जायिनि मा होयोमोन ओ हाथ' फ्ला हाथ'थफ्ला सारनानै होयोमोन दाफोरबो जेन ओ मैगं गायनायफोराव जोंनाव गोरलैफोराव मुलि सारा लाबसिनो बै हाथ'फ्लाफोरखौ एसे सारना होब्ला हा गुब गुबुंनाया जोंना एसे रैखा रैखा मोनगोनखौ आङो सानो आरो
औ औ
हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल'
औ औओ आं खोनादों औ हेलौ उम
दा बिदिब्ला नोंथाङाथ' माखासे हाु गुबुंनायखौबो फोरमायलांबाय ओ जोंना माखासे दारिमिनारि आरो माखासे आबादारिफोरा बनाय हारफोरखौ जोो सांग्रथि होनांगोन आरो नोजोर होनांगोन अब्लासो जोंनि हा गुबुंनाय बे हा गुबुंनाया ओ रैखाथि मोनगोन आरो जोङो हाया जोंना गु बुङोब्ला जोंनो थांनानै थानायावबो बिराद खहा जागोन जोंहा माखासे आबाद मावबाबो जोङो जानाय नङा बिफां लाइफां गायोब्लाबो जानाय नङा बेनिखायनो जोङो हा गुबुंनाय खौ रैखाथि होथारनांगोन‌ ओ नोंथाङा सानो नामा जे हागु हा ओ गुबुंनाया जोंनि थांनानै थानायाव गोहोम खोख्लैयो ना खोख्लैया
आंनि साननाय बायदिआवथ' ओ हा गुबुंनायाव जोंनि थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानो होनब्ला हाया जेरै जेब्ला गुबुंगोन अब्ला जोंनि आबाद मावनायफोरा आबाद मावनायफ्राव एसे गोहोम खोख्लैयो जिहेथु जोङो ओआबादजों सामफ्रामबो थांनानै थानाय हिसाबै आबादानो जोंनि जिउनि मोनसे रैखा हिसाबै आबाद मावनायाव जोंना गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरैहाय सम मथे फै जोंना मैगं थाइगं बा गुबुन आबादफोर मावब्ला दानि जुगाव गोबां रासायनारि हासार होनायनि थाखाय मैगं थाइगंफ्रा माने सम मथे जाहैला आरो हा गुब बुंनायनि थाखाय बेनिफ्राय आरो जोंहा जों माने गोबां थांना थानायाव जों सानफ्रामबोनि नांगौ
औ।
थिखफोर बाहायनाय लायोना अब्ला जोङो हाखौ माबायो
औ।
प्लास्टिक नुयो आरो बेनिफ्राय
औ औ
थां
बिदिब्ला जोंहा दिनैनि बे हाु बुंनाय सावरायनाय बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओं दे ओं खोनादों।
औ औ गोजोननाय थाबाय औ औ औ दे
रलाायनोनो‌ रोङा